अ हेलौ नोंथां खोनादों ना?
हेलौ नोंथां।
अ नोंथां खोनाद'?
हेल'
अ हेल' नोंथां खोथादों ना
औ नोंथां खोनादों नोंथाङालाय
औ खोनादोंना औ औ आं खोनादों नोंथां नोंलाय
औ आंबो खोनादों
औ औ ओ नोंथांख हरनायनि जाहोनाय आदानि सायाव सावरायनि नोंथाङा सम दंना
औ औ औ सम दं नोंथां सावरायजागोन दे औ औ नोंथाङा सावरायजागोन
बे आयदायानो जाबाय जोंनि दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय बागैसो सावरायगोन नोंथां
औ औ जागोन नोंथां जागोन सावराय जागोन औ औ खोनादों नोंथां
आंफ्राय जाखिनि हायो फोरमायनानैो आरो आंनिफ्राय जाखिनि हायोखौ फोरमायनानै जों थां
खोना नोंथां
औ औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथाङा औ खोनादों नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा जागायग्रोदो औ औ दे नोंथां
आगलि दिनाावथ गोद दिनाावथ ज बर'नि न'खराव बिदिनो हिसानफोरा थायो आरो बिदिनो हिसान माने जों बर' भसान दानायनो न'खरखौ जिउ खुंलाङो भसान दानाय
औ औ
औ नानै बुङोब्लाथ' जों बिदिनो दख'ना गामसा फालि बि दायो आरो नोंथां औ औ बांसिन जोङो दखनाखौ दायो आरो औ औ औ माने दख'ना दानो थाखायथ' जों बिदिनो औ औ दख'ना दानाय
औ
द
औ औ औ औ औ नंगौ नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङालाय
औ औ औ औ खोनादों नोंथां औ
औ
माथा इफोरबायदिनि बेफोरबायदि खुन्दुं दङ म औ औ औ औ औ औ औ आखाइजों लुनाय इन्दि खुन्दुं जेरै जों इन्दि खुन्दुंखौ मानिफ्राय मोनो होनना बुङोब्ला जों बिदिनो औ कला
एम्फौ फिसिनाय औ जोंनि बर' आइजोफोराथ' गिबियाव माने एम्फौ फिखायो बेखौ माने एम्फौ फिसिनायनिफ्राय माने जोङो बेखौ इन्दि फिथोबखौ मोननाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्रायनो माने इन्दि फिथोबनिफ्रायनो बेखौ माने इन्दि खुन्दुंखौ मोननाय जायो आरो औ
औ औ बिदिनो दख'नाखौहाय जोङो माबोरै देयो होनना बुङोब्लाथ' जों बिदिनो फार्स्टआवनो जोङो बे खुन्दुंखौ लाग्रोनांगोन बा बिदिनो खुन्दुंखौबेनिफ्राय मोनो होनना बुङो होनब बाथ' जों बांसिन माने बायो नङा होमबा नोंथां? जों खुन्दुंखौबोसां मोनो औ बायनायखौ नुनो मोनो। आरो बे खुन्दुंखौ दखाननिफ्राय बायनानै लाबोनानैहाय जोङो बिदि
न'आवहाय जोङो माने खायसेया माइदि होयो जाय माइदि होब्ला माने खुन्दुङा औ गोरा बा राफोद जायो माने खुन्दुङा जवा होननानै फोथायनाय जायो आरो औ। माने दानायाव मोजां जायो बेनि थाखाय माने जोङो माइदि होयो औ माइदि होनायाव बि बिदिनो ओ जोङो ओंखामजों बा माइरंजों होनाय जायोना नोंथां मायदिखौ औ बिदिनो दै गुदुंङावहाय रुनानै बिदिनो औ बेखौ माने खुन्दुंखौ सोमनानै बिदिनो माइदि होनाय जायो सान्दुंआव फोराननानै औ बेखौ माने माइदि होननाय बुङो।
औ खोनादों ओमफ्राय बेखौ दानो थाखाय थ' जों बिदिनो मुस्रा जेरै जन्थोर होनना बुङोना बे जन्थोरावहाय जोङो बुंनांगौ आरो बेटायावहाय औ।
औ आरो बिदिनो बेवहाय माने सोरखि थायो खुन्दुं औ।
सोरखि औ सोरखि सोरखियाव। द
खुन्दुंखौ औ सोरखियाव सोनानै बिदिनो मरायायनाय जायो। औ औ आरो हिसान दानो थाखाय जोंङो जेनेबा। औ औ नंगौ नोंथां। हसानसालिबो नांगौ जायो मोनसे माने बेव हाय माने बिदिनो औ बेवहाय माने जोङो औवा औवा मोनब्रै माबानानै बेखौ माने साल खुन्था गाय
औ साल खुन्था नांगौ आरो।
बिदिनो औ बेवहाय बिदिनो गोबां गोबां बुस्थुफोर थायो जेरै रासो थायो बिदिनो। आरो बेखौ माने खुन्दुंखौ जोङो सोंखां सोंखांनायनि उनावहाय बिदि बिदिनो नो खननायबो जे मोनसे थायोना नोंथां नो खननाय जायो औ बिदिनो बेवहाय माने आरो बिदिनो ततखाल बिदि औ।
औ औ जों हिसान दानो थाखाय जोङो मा नांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो बिदिनो ओ माखु आरो बे माखु नङाब्लाथ' जों दानो हाया नङा औ औ औ औ औ औ औ बे सों गो दानो हाया।
औ
जोङो
माने जोंनो गिबियाव इसान दानो थाखाय माने माखु खौ नांग्रोथारगौ जायो बे नङाबा जोंहा जाया
औ औ औ औ माखु नांगौ जायो औ बिदिनो माखु नङाब्लाथ' जों बिदि जोङो बिदिनो दख'ना दानो थाखाय बिदिनो खुन्दुङाबबो बुहुत
औ औ आरो बेवहाय जोङो माने दख'ना दाब्लाबो बिदि बिदिनो आर'नाइ दाब्लाबो जे जोङो बिदिनो आगर एरनाय जायो ना नोंथाङा मोनथिगौना जोंनि आगर एरनाया माने मा मा रोखोम खोमनि बा मा मा मुं थायो जे बेफोरनि मुंखौ मोन खौ मोननैसो बुंना हालाय नोंथां।
औ औ बिदिनो दिंखिया आगरनि दिंखिया आगर फारौ मेगन बेफोरबायदि आरोना नोंथां बिदियानो बे हाजो आगर औ औ
बिदिनो औ मुफुर मुफुर आगान बिदिनो गोबां रोखो मनि आगरखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ औ बिदिनो माने बेफोरखौ माने जोङो बिदिनो आर'नाय आर'नायाव एरनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि बर' आइजोफोरानो दानाय बेफोरखौ ओ औ दा बेनि अनगायैबो जोङो जे दख'ना दायो दख'नायाबो जोंहा गाननाय जोमनायाव जोंना आइजोफोरनि दख'नाया माने मोननै रोखो मनि बा मोननै रोखोमै गाननाय जायो जेरै ओ अग्रं दख'ना आरो बिदिनो लांगा दख'ना जायखौ बुङो औ औ अग्रं दख'नाखौ जोङो माने न'आव थानायाव खामानि मावनायाव माने बेफोरखौ जोङो खामानि मावनो माने जेबो असुबिदा जा-जायाथों मानो बेफोरबायदि माने जेबो असुबिदा दाजा खानि मावनाय मोजाङै ओ मोजाङै मावनो हाथों बेफोरबायदि साननानै माने जोङो न'आव थानायाव बेखौ गान्नाय जायो आरो बे न'आव थानायाव गान्नायखौ माने जोङो अग्रं दखान बुङो आरो माने बेखौबो माने जोङो जोंनि हिसानजोंनो आखायजोंनो दानो हायो बेखौबो ओ बेखौ माने आखाइजों दानानै बिदिनो जेब्ला ओंखारो अब्लाथाय बेखौ माने जोङो औ बिदिनो खुन्दुंजों बिदिनो बिजिजों सुथाबनानै बेखौबो माने जोङो नांगौ जखानि खालामनानै गाननो हायो आरो दा बिदिनो औ दख'ना लांगा बा लांगा दख'न जायखौ बुङो
औ औ औ
लांगा दख'नायाबो माने जोंहा बिदन थायो बिदिनो आगर गैयि दख'ना जायखौ बुङो सालामाथा औ आरो हिनजाव गोदान गानग्रा दख'नाखौबो जोङो दख'ना थावसिखौबो जोङो बेजोंनो दानो हायो औ आरो बे आगर गैयि दख'ना जायखौ बुङो सालामाथा औ बिदिनो बे आरो माख्राइ माख्राइ आगरनि जे जोंना दख'ना थायो बिदन दख'नायावनो माने गोबां औ औ गोबां माने था गोबां रोखोमनि थायो आरो बे बेफोरखौ माने जोङो न'आव थानायाव गाननाय जाया आरो औ माने जोङो ओ गुबुनाव बेरायनो था बा आलासि जानो थाङोब्ला बेफोरखौ मोननाय जोङो दख'ना नानै थांनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओम थिग बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा माने दानाय लुनायाव गाननाय जोमनायाव माने दानाय लुनाय गोबां रोखोमनि खामानि जेरै औ दानाय लुनायाबोथ' जोंनि साफ्रोमबो बर' आइजोफोरनि न'खर न'खर थाखायो। जोंनि आइजोफोरा दानाय लुनायाव आखा फाखाखा दा बेनिनो बेलायाव होननानै जों जेनेबा मोनसे जारिमिन बा मोनसे रोखोमनि जायखौ आसागि बैसागि नोंथाङाबोथ' खोनाखादों? आसागि बैसागि होनना बुङोब्ला जोंहा माने जि दानाय लुनायाव माने आखा फाखा होननानै जोङो बयबो सिनायनाय जायो आरो ना नोंथां। खोनादोंना नोंथां दा बे आसागि बैसागिया जाहैबाय माने मा होनो ओ जों सल'आव मोनो बे बे माने माने गोबां आखा फाखा बिसोर माने सानैबो बिब' बिनानाव आरो आसागि बैसागिया बिसोर माने ओ गोबां जि दायो बिदिनो अखा मासे दाउ बिरलाङो ब्ला बिदिनो सोर सोर माइ माने बेफोरखौ माने बिब' बिनानाव सानैबो माने एरनानै बिदिनो नै मासे दाउ बिरलां लायबाय नै उमुख थांलायबा बेफोरबायदि होनै होनै माने बिसोरो बे आगरखौ माने लुनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो खोनादोंना नोंथां।
बिदिनो माने औ' बिदिनो जेब्ला बिसोरो औ बिसोरखौ माने जोङो जोंनि मेगनजों नुनो मोनाखै नाथाय जोङो आबै आबौमोननिफ्राय माने गोदोनिफ्राय माने जारिमिन बा सल'बाथा बा'
आरो जोङो माने औ 'औ'
दा दा बिदिनो माने बेसे बिसोरो बिदिनो गोबां जि दानायाव आखा फाखा बिदिनो जोंनि बर' आइ